हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों खोनादों
आं नोंथां नोंथांखौ आं मोनसे सोंथि सोंनो नायदों नोंथां। सों-सोंजागोना नोंथां नोंथांनि जों सानैनि गेजेराव नोंथां सानैनि गेजेराव गोबां माने बाथ रायलायनो सानदों माने नोंथां। माने नोंथां नोंथां ओरैबायादि जाहैबाय बाथ्राया माने गोदो मुगानिफ्राय गोदो गोदाय आजौ आजौमोननि दिननिफ्राय सुबुङा जेरै दिनै सिम दिनैनि बे मुगासिम बिगियानारि दिनैनि बे मुगासिम माबादि माने जौगानायखौ माने नुनो मोनदों माने स्टाडि खालामनो मोनदों बेनि सोमोन्दै नों थाङा माने गुवारै इसेफोर फोरमायनानै होदो।
औ औ। गियाननि मुगायाव आथिखालनि जा जों थांना थानाय राहायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि ओ सोलायनायखौ जों नुनो मोनो। गोदोनि एबा आथिखाल खौ नायोब्ला उम दा बि गियानारि मुगायाव आथिखालनि जों ओरैबायदि नुनो मोनो बायदि रोखोमै जौगानायखौ जों नुनो मोनो। दा गोदोहाय ओरैबायदि जों बिगियाननि जुगजों जोंहा ओ बायदि रोखोमै जों बाहायनायखौ नुनो मोनामोन जेरैहाय जोंहा गोदो फोर गैयामोन बि गियाननि गोनोखोआरि मुगायाव बुंनो थाङोब्ला नाथाय आथिखाल जों ओरैबायदि नुनो मोनो बायदि रोखोमै बिगियाननि मुगायाव बायदि रोखोमनि दारिमिनारि फसंथान दारिमिन आरि दाजेम जेरै ट्रेक्टर बायदि बायदि रोखोमनि मेसिनारिफोर जोङो बाहायनाय नुनो मोनो गियानारि गोहोजों दा थिग बेबादिनो गोबां गोबां रोखोमनि ओ बिगियानारि रोखोम बाहायनानै बाहायनाय जों नुनो मोनो रासायनिक हासार बाहायनायखौ जों नुनो नुनो मोनो आबादफोराव गियानारि गोहोजों औ थिग बेबायदिनो गोबां गोबां जेरैहाय जों नुनो मोनो बिगियानारि गोहोजों बायदि रोखोमनि देहा फाहामसालियाव बिगियानारि गोहोजों जोंहा दाजेमफोर नुनो मोनो बायदि रोखोमनि बेमार नायनाय देहा फाहाम जादों नंगौना खोनादोंना औ औ थि बेबादिनो गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनो। आथिखालनि मुगायाव। दा जेरैहाय जोंहा बेमारनि ओ बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ जों बिगियानारि गोहोजों जोंहा सासे सुबुंनियाव जा बादि बेमार गेदेर गेदेर जानाय जेरै बिदिन्थि महरै पात्थर बायदि बायदि रोखोमनि बेमारफोरखौ जोंहा बिगियानारि गोहोजोंनो जोंहा ओ बहननानै लाबोनो हानाय गोहोनखौ जों नुनो
औ नोंथां औ।
जों आथिखालनि नुनो मोनो। थिग बेबादिनो जोंहा बायदि रोखोमनि हेफाजाब मोनबोदों बिगियानारि दोरोंजों ओ जाबायदिहाय ओ सानसे ओ सानब्रै होनबा लानाय समखौ जों सानसेयावनो बिगियानारि गोहोजों मावफुंजोबनो हायै बायदि खामानिखौनो थिग बेबायदिनो जोंहा बायदि रोखोमनि ओ बिगियानारि गोहोजों जोंहा आथिखाल जौगफुंखांबोदों गोनोखो मुगाया थिग बेबाददिनो जोंहा बिगियानजों बायदि बायदि रोखोमनि बिगियाननि मुगाजों बायदि बायदि रोखोमनि मुवा बेसादजों दुहुननायखौ नुनो मोनदों। ओ बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि नुफेरि ओ जेरै बायदिसिना नुफेरि बियो मुवा एबा नुनो मोनदों बायदि बायदि बिगियानिक गोहो बिगियाननि गोहो जों एबा खान्थिजों खान्थि बाहायनानै बायदि रोखोमनि जों ओ सानफा एफा सानफा एफा ओ जेरैहाय जों बारायनाय नुनो मोनो जेरै बायदि रोखोमनि नुफेरि ओ रकेथ बायदि बायदि अख्रांमायाव थांनायखौ जों नुनो मोनो। बायदि बायदि रोखोमै जों बायदि बायदि नुनो मोनो दा नोंथाङाबो एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा बिग गियाननि आजिखालि औ औ।
गोदो गोदाय जोङो खोनानो मोनदों नुबोदों नुबोनाय माने खोनानो मोननाय जों बिदिबिला नुफेररि बुस्थुखौबो जों माने जों जेरै गैयि समावबो जेरै जोङो बाहायनायफोरखौ माने सुबुंफोरनि बे आबौमोननि खोन्थानायनि गेजेरजोंबो जों मिथि मिथिनो मोनो गोदो गोदाय हालेवनो थाखाय जेरै मोसौजों नांगोल नां नांगोल जों एवना नै जेबोला माइ गायनाय आबाद मावनायखौ जों नुनो मोन्दों बेफोरबायदि जिबारि हासार बायदिसि हासार बाहायनायखौ खौ जोङो नुनो मोनदों थिग बेफोरबायदिनो आथिखालनि जुगाव आथिखालनि बिगिनयारि मुगायाव जोङो बायदिसिना हालेवनो थाखाय जोङो दानिया नांगोल जों हालेवनायखौ मोसौजों हालेवनायजों जोङो नुनो बां नुनो मोननो थांलिया। खना खनला खम बिबांनि नुनो हायोब्लाबो दानिया गोबांखौनो माने जों ट्रेक्टरजों माने हालेवनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरनि बेलायाव थिग बेफोरबायदिनो बेफ नि बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों गोदो संनानै जानो थाखाय जेरै जोङो दंफां दंफां थाने बायदिसिना बन बायदिसिना बन गोरान दंफां गोरानफोरजों जेरै जेरै जोङो संनानै खावनानै ओंखाम ओंख्रि जेरै जोंनि जामुं आदारफोरख खौ बानायनानै बेफोरबायदि जायो नोंथां थिग बेफोरबायदिनो आथिखाल मुगायाव जौगानायजों लोगोसे आथिखाल मुगायाव आथिखालनि बिगियानारि मुगायाव जेरै जों बायदिसिना बेफोरखौबो जोङो बेफोरनि सोलायै जोङो गेस मोननो हाद दै जेरै जायखौ एल पि जि लिकुइड पेट्रलियाम गेस बेफोरजों जोङो बायदिसिना जन जाग्रा हिसाबै संना जानो थाखाय जोङो बेफोरजोंबो गोबां बाब आथिखालाव सुबिदा जानायखौ नुनो मोनदों। गोबां आरो गोबां आरो मोब्लिबनि गेजेरैबो मोब्लिबनि गेजेरजोंबो जोङो बायदिसिना संनाय खाबनाय खामानिखौ जोङो गोबाव समनि जा नांगौ खामानिखौबो जोङो थाबनो दसेनो माने बानायनानै जोङो होनायखौ आथिखाल मुगायाव नुनो मोनदो बेल' नङा नोंथां गोबां माने ओ गोदो गोदायनिज जुगाव गोबां माने फरायनो थाखायबो साथ थिनि अरजोंस साथिनि सोरांजों बेफ फोरबादिनो थाव सोनानै साथिनि सोरांजों जोङो फरायनायखौ नुनो मोनबोदों। फोरबादिनो लेम्पनि गेजेरजों साथि बायदिसिनानि गेजेरजों बेफोरबायदि लगायनानै बेफोरबायदि स्टादि खालामोमोन होननानै जोंखौ आबै आबौआबो बुंदों। माने जोंबो मिथिदों। थिग बेफोरजों नायनो थाङो नायनो थाङोब्ला जों गोबां जौगानायखौ नुनो मोनो नोंथां आथिखाल जुगावथ' नोंथां नै सानदुंजों चार्ज जानाय बायदिसिना सलार बेटारि बेफोरजों माने लाइट फोजोंनानै गोबां माने जोङो जोंनि सुबुंनि जिउआव नांगौ जानाय खोमसिखौ खोमसि समाव जोङो स्रां मोननो थाखाय जोङो बायदिसिना बेफोरबादि मोब्लिबारि लाइट बायदिसिना बाहायनायखौबो आथिखाल मुगायाव गोबां माने सोलायनायखौ नुनो मोनो नोंथां। गोदो गोदायनि जेरैबायदि बेफोरबायदि जोंग्रा बुस्थु बेफोरबायाददि जोंग्रा बेसादफोरखौ जोङो खम बिबांनि नोंथां खम बिबांनि नुनो मोनो आथिखाल मुगायाव गोदो गोदाय गोदो गोदाय जोङो दाब बे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो गोनांबा दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगासिम हान्थिलांनो गोनांबा जोङो बांसिनानो गारि मथर नुनो थाङामोन नोंथां दा बेफोरबादिनो आथिखाल जुगाव सब गोबां गारि मटर साइकेल बायदिसिना बांबोनो हमबाय नोंथां गोदो गोदाय नाथाय बिदि नोङामोन बेफोरबादिनो खास दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थानाय सुबुंफोरजों जोङो रायज्लायनो बेफोरबायदि फन बेफोरबादि फन बायदिसिनानि जोङो राहा गैयामोन नोंथां जोङो गोबां माने लाइजाम लिरनायनि गेजेरजों बायदिसिना लाइजाम लिरनायनि गेजेरजों बेखौ पस्ट अफिसाव बेखौ खौ फथायनानै पस्टाफिसनि गेजेरजों माने लाइजाम सोख'नि मावखुलिनि गेजेरजों जों माने गोबां माने बेफोरबादि सोंनाय फिननाय माने खालाम हरलायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दानि गोनोखो गोनोखो मुगायाव गोजान जागायाव थानाय दाबसे जायगानि सुबुंजोंबो बेफोरबादिनो से मिनिट नै मिनिट से मिनिट नै मिनिटनि गेजेरावनो जोङो बिसोरनि खबरखौ डाइरेक्टलि कानेक्ट जानायखौ माने डाइरेक्टलि माने रायलायनायखौ मोजां गाज्रि खबर लानाय खौ जोङो नुनो मोनो आथ थिकाल जुगायाव ओनबा नायदो नोंथां। होनब्ला गोदो जुगनिफ्राय दिनैसिम नि बे मुगायावबो मुगायाव बेसेबां जौगानाय मोनखो बेसेबां जौगानाय गैयामोन बेफोरनि गेजेराव फारागा बुंनो थाङोब्ला गोबां दं नों थां जेरै जेरै जोङो सिगं मावनांगौ खाम दस दिन बिस दिन मावनांगौ खामानिखौ जेरै एक दुइ मिनिटनि गेजेरावनो जेरै कमपुतारनि गेजेरजोंबो जों मावनानै होनो हायो दा
हायो हायो
गुबुनाव जानाय जाथायखौ जोङो बेखौ जनानैनो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों टेलिभिसन बायदिसिना बायदिसिना रेडिअ बायदिसिनानि गेजेरजों जों जेरै रादाब बिलाइ टिभि टेलिभिसन रेडिअफोरनि गेजेरजों जों जेरै मोनथिनो हायो नाथाय गोदो गोदो गोदाय बेफोरबायाददि नङामोन होननानै जोङो मिथिनो मोनामोन होननानै जोङो गोबां माने आबै आबौमोना माने जोंनो फोरमायलांदों जोंनो फोरमायदों बेफोरनि सायाव जोङो माने स्टाडि खालामनानै दिनै माने मिथिनो हाबाय दिनैनि मुगाया बेसे जौगानाय ना नोंथां दिनैनि मुगाया दिनैनि बे मुगायाव बेसेबां जौगानाय जोङो लाबोनो हो जों गाब जोङो गोबां गोबां सोलोंथाइ लानायनि राहा जोङो माने मोनबोनो हाबाय नोंथां गोदो गोदाय समाव गोदो गोदाय समाव बेमार आजार जायोमोनबाबो डक्टर डक्टर बायदिसिनाव लांनो जोंहा बायदिसिना गारि मथरनि गारि मथरनि सुबिदाबो गैयामोन लामा दालांनि लामा दालांनि बेफोरबादि गैयामोन नों थां लामा दालां लामा होननानै बुंबाबो आथि आथिखालनि जुगाव लामायाबो माने गोदो गोदायनि जुगाव लामायाबो माने बेफोरबादिनो हासो हानिनो ला गाज्रिमोन हानिनो लामामोन माने दाथ' माने गोबां माने पक्का लामा बायदिसिना लामा गोबां माने हस्पिटाल स्कुलस बायदिसिना
औ औ
फोरबायाददि इनस्टिटिउटफोर गोबां माने नुनो मोनबाय गोबां माने राहाय माने साइनटिफिक राहायै गोबां माने सुबुंफोरा माने गोबां जौगानायखायखौ जोङो जौगानाय लाबोनाय बेखौ जोङो आथिखाल मुगायाव नुनो मोनो
नंग' थारैनो
थारैनो नांगौ नोंथां उम गोबां
दा औ आथिखाल ओरैबायाददि नुनो हाङो जोंहा खुंगा होननानै बुङोब्ला आबाद मावनायनि बिथिङाव बुङोब्ला जों नुनो मोनो आगोलहाय जों मोसौजों हेवोमोन दा आथिखाल जों नुनो मोनो बायदि रोखोमनि गोनांखो मु जोङो ओंखारनो ट्रेक्टर बायदि बायदि मेसिनफोरजों जों हालेवनाय नुनो मोन । दा हालेवनायल' न जोङो माइ गाव माइ गायनायनि बेलायावबो जोङो बायदि रोखोमनि मिसिन जों गोनोखो मुगानि मिसिनजों माय गायनाय खान खौ जों नुनो मोनो दा बेनि अनगायैबो जोंहा माइ गायनायनि अनगायैबो जाय जोंहा हानाय आरो मारारानाय हानाय आरो मारा लानायनि बेलायावबो जोंहा गोबां रोखोमनि मसिन ला‌ नानै जोङो हानाय जायो मारा नांनाया जायो आरो बेनि उनाव आरो सो सौनायनि बेलायावथ' बुंथनो नांला जोंहा बायदि रोखोमनि आगोल जोङो उलार देनानै माइखौ जों जानाय नु नुनो मोनोमोन देंखियाव देनानै जानायखौ नाथाय आथिखाल जोङो ओरैबायदि नुयो बायदि रोखोमनि मेसिनफोराव मिलफोराव जोङो सौनानै ओ माइ दहुनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमा नोंथां? दा बे रोखोमैनो संनायनि खान्थियाव बुङोब्ला जों आरोबाव नु बोयो जेरैहाय ओ ओ जोंङो ओंखाम ओंख्रैखौ आगोल जोङो सौखायाव एबा अरदाबाव संनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय